हेलौ, औ खोनादों। गोजोन गोजोन मोनानि गाहाम हामलायनाय जा सि हरग्रोबाय नोंथां।
औ औ नोंथांनिसिमबो। ओ मानोबा कल खालामदोंमोन नोंथाङा?
औ नोंथां आं नोंथांजों माखासे ओ खोथा रायलायनो थाखाय सावरायलायनो थाखाय फन खालामनाय जादों नोंथाङा फ्रि दङ ना दा?
औ आं दासान्दि ओरैनो दङ। ओ नोंथाङा मानि बागै रायज्लायनो राज्लाय जागोन आं ओ दा ओरैनो थार दङ जिहेथु नोंथांजों रायज्लायनानै मोजां मोनगोन बेखौ आङो माने ओ मिजिं खालामबाय।
औ होमबा ओ जोंहा दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनि नामा?
ओ दावबायनायनि सोमोन्दै ना?
औ नोंथां।
औ औ बेथ' बिराद मोजां जागोन मानो होनबा आथिखालाव दावबायनायाथ' गासिब बबो दावबायखायो आनोखा। ओ जागोन दे नोंथां बेनि बागै सावरायनाया इयुननि थाखायबो मोजां जागोन आरो माखासे बाथ्रा जों मिथिनो हागोन होननानै आं ओ नुहरदों आरो
औ औ नोंथां आं नों थांनि ओनसोलावहाय मा खासे दाव बायग्रा जायगा फोर दङ नामा नोंथां?
औ ओ जोंनि ओनसोलावहाय माखासे लावखार ओंखाम जाग्रा बेफोरबायदि दङ जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला दा गोदान खुलिनाहाय ओ हिमालय ओ पिकनिक स्पट होननाय मोनसे दङ लावखार ओंखाम जाग्रा। लोगोसेनो आरो दंबावो जेरैहाय गुफुर हा बगामाथि जेखौ होनो। बेफोरबायदि ओ लावखार ओंखाम जाग्रा दङ बेराफारसेथिं जोङो माखासे ओरैनो ओ बिबार बागानफोर होननानै ओ
सानोब्ला ओ जेरै जोहोलावफुरि पार्क बेखौथ' खोनाखादों नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
बेफोरबायदि औ बेफोरबायदि नायनो गोनां जायगा दङ दावबायनो गोनां जायगा दं दा नोंथांमोना बेफोरखै। फैफेरबायना माब्लाबा
औ आंथ' नोंथांनिथिं आं थांफेराखै बेरायनो थाखाय आङो। नोंथांनिथिं थांफेरनाय जायाखै अब्लाबो जोंनि माखासे खाथि खाथि खालानि माखासे जायगाफोराव बेरायग्रा थावनिफोराव आं बेराय बेरायबाय जोंनि ओनसोलाव ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जोङो गाहायै मा माखासे जारिमिनारि बेरायग्रा थावनिफोर जों मोननो हायो जोंनिया ओनसोलावहाय जेरै जोङो गोदानै गोदानै दाख्लैसो दाजानाय ए हायुङारि हायुङारि हाग्रा जेरै सिखना जोहोलाव सिखना जोहोलाव औ नेसनेल जों मुंजों मख'नो हायो। बियो मोनसे जारिमिनारि जारिमिनारि हाग्रा होननानै जों बुंनो हायो लोगोसेयैनो बिनि खाथियाव थानाय नै नै रोजा नैजिसे मायथाइयाव हायुंङारि हाग्रा हिसाबै गनायजानाय रायमना नेसनेल पार्क जायखौ जोङो ओ गल्डेन लेंगुर गोमो मोख्रानि थाखाय मुं लांखा। दा बेफोर जायगायावहाय आरो बेफोर जायगाया जाहैबाय सिख्रि माने जोङो जायखौ बाटारफ्लाइनि थाखाय मुंदांखा। ओ से रोजानिबो बांसिन सिन सेे रोजानिबो बांसिन रोखोमनि बे हाग्रामायावहाय सिखिरि मोननाय जायो। जायखौ गोबां ओ बाहेरा हादरफोरनिफ्रायबो नायबिजिरनो थाखाय मा? माखासे स्कलारफोर फैयो बे जोंनि ओनसोलाव बड'लेण्ड ओनसोल ओनसोलाव। बे मोननै हाग्रामाया बुहुत गोग्गाथाव होननानै बा मिथिजाथाव होननानै जोङो नायथावना जायगा होननानै जों बुंनो हायो आरो
औ औ नंगौ थार थारैनो बेफोर जायगाया बेरायथावनाबो लोगोसेनो जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि खाथि खालानि अनगायैबो गुबुनफोर जायगायाव नोंथाङा दावबायहैफेरबाय नामा?
औ नोंथां आङो बुंनो थाङोब्ला आङो जों जोंनि ओनसोलनि अनगायैबो गोबां जोंनि ओनसोलावहाय बा जोंनि आसाम आसाम नाङैनो बा भारत हादर नाङैनो गोबां जायगायाव जोङो बेरायनो हायो। जेरै जोङो जोङो गोबां जायगा बेरायनानै जों मिथिबाय बा मोजां मोनो बा जारिमिनारि माखासे बेरायथाव जायगाफोर दङ जेरै जोङो आसामनि ओ आसामनि गेजेराव नायनो थाङोब्ला जेरै काजिरङा हायुङारि हायुङारि हाग्रामा मानास मास मानास हायुंआि हाग्रामा बेफोर जायगाफोरा जोंनि आसामनि आसामनि मुंदांखा मोनसे हायुंङारि हाग्रा होननानै जों बुंनो हायो जाय औ जोङो ओ खा काजिरङा होननानै बुङोब्ला थसे गंनि गङारि गान्दानि थाखायबो मुंदांखा। भारत नाङैनो जायखौ जोङो खालि आसामाव थानाय काजिरङा हायुंङारि हाग्रामायावल' थसे गङारि गान्दाखौ मोननो हायो ओ दसा गुबुन जोङो जायगायावहाय मोननो नाङा मोननो थाङा थसे गङारि गान्दाखौ ए बेबायदिनो थाखाय ए जोङो मानास हायुङारि हाग्रामा जोङो ओ टाइगारनि थाखाय जोङै माने टाइगारनि थाखाय दिनै अल ओ जोङो भारत नाङैनो बेयो मोनसे मख'जाथाव मोनसे माहारि हायुङारि हाग्रा होननानै जों बुंनो हायो। बेजों लोगोसे जोंनि भारत हादराव गोबां बेरायथाव जायगाफोर दङ हायुंङारि ओ बे जे मुंदांखा जारिमिनारि जारिमिनारि जोङो गोसोखांथि हिसाबै जों बुहुद गोबां जायगायाव जोङो बेरायनानै जों गोबां जोङो गो ओ गियानफोर जों लानो हायो। जेरै जोङो आसामावहाय आसामाव बुंनो थाङोब्ला जोङो नायथाव जायगाया जाहैबाय जोङो कामाख्या कामाख्या मन्दिर। नि बागैबो जों रायखांनो हायो जायखौ ओ सारा बुहुमावनो जोंनि आसामावल' नङा सारा बुहुमावनो कामाख्या देबिनि खामायाख्या देबिनि सोमोन्दै बयबो मिथिगौ। ओ बेवहाय गोबां मानसियानो भारत हादरनि अनगायैबो गोबां बाहेरा हादरनिफ्राय बेरायनो थाखाय फैयो बेवहाय। आरो गोबां जोंनि ओनसोलाव सोलावहाय बा जोंनि भारत हादरावहाय गोबां बेरायग्रा थावनिफोर दं जाय जाय गानिफ्राय जोङो गोबां गियानजों लोगोसेयैनो गोबां जारिमिनारि गोसोखांथिफोरखौ जोङो मोनथिनो हायो। दा जोङो गुबुन जायगानि गुबुन जायगानि अनगायैबो जोंनि खाथियावनो थानाय माखासे ए जारिमिनारि जायगाफोर जारिमिनारि जायगाफोरनिफ्राय जोङो जेरै गोदानै जानाय जोहोल सिखोना जोहोलाव हायुंङारि हादाब बेयो मोनसे जारिमिनारि ओ जायगा होननानै जों बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला ओ नेसनेल ओ सिखना जोहोलाव सिखना जोहोलाव हायुङारि हाग्रायावनो मोनसे जोङो दैबो मोननो हायो। बे दैनि नामा जायैबाय उल्था फानि दै होननानै बुंनाय जायो जाय दैयाव हायो सिखोना जोहोलाव बर' राजाखौ बेवहाय दानथारदोंमोन गंगार गंगार राजाया बेवहाय जोंनि बर' राजाखौ दानथारनानै गालांदों जाय दासिमबो जारिमिनारि नेेरसोननि हिसाबै बेवहाय जोङो गोबां जोंनि बर' मानसिफ्रा बेयाव थांनानै बा गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जारिमिनारि थावनिखौ बिजिरनो थाखाय फैयो बे जायगायाव आरो बिनिफ्राय जों गोबां बाथ्राफोर बेखौ जों मिथिनो हायो जे बर'फोरा गोदोहाय माबायदि थांनानै दङमोन बा बर'फोरनि मा माखासे रायजो जानाय बा रायजो खुंनाय बर' फोरा राजा दङमोन। बर'नि राजाया माबायदि रायजो खुंदोंमोन बा जोंखौ बर'फोरखौ रैखाथि होनो थाखाय माबायदि गुबुन हारिफोरजों बा गुबुन हादरफोरजों माबायदि दावहा नांदोंमोन फोरनि माखासे जारिमिनारि नेेरसोनफोरखौ जोङो बैफोर माने बेरायग्रा थावनिफोर निफ्राय जोङो थांनानै बा जोङो मिथिनो हायो बा जोङो बुजिनो हायो आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला ब्ला रायमना माहारियारि हाग्रामाया रायमनि रायमना माहारि हाग्रामानि फ्राय गोदोनि समावहाय गोबां ओ ब्रिटिशफोरा गोबां बेसेन गोसा दंफां लाइफांफोर बा बेसेन गोसा मुवाफोर जोंनि रायमना हाग्रानि फ्राय लानानै थांदोंमोन होननानै बेवहाय मोनसे जारिमिनारि ओ नेर सोन हिसाबै दङ दासिमबो आरो बेखौ जोङो बेखौ जोङो जारिमिनारि नेरसोन हिसाबै जों दासिमबो रायलायनो हायो बा बियो जोङो मिथिनो मोनो। जोंनिखि जोङो गेदेर गोलावफोरनि फ्राय आरो दा नोंथांनि ओनसोलाव माखासे जारिमिनारि जारिमिनारि नायथाव जायगाफोर दङ नामा नोंथांनि ओनसोलावहाय?
औ बेफोरबायदिथ' आं जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव नुनो मोना। नाथाय नोंथांनिफ्राय बेखौनो हमनो हादों जे सरासनस्रा बेरायनायनि अनगायैबो जोङो माखासे गोबां बाथ्रा मिथिबोनो हायो। मोनसे जायगायाव बा गुबुन मोनसे दाबसे जायगायाव जुदि थाङोब्ला बैफोरनि थानाय बा बैफोरनि गाननाय जोमनाय बा बैफोरनि ओ जिहेथु हारिमु बेफोरखौ जोङो मिथिबोनो हायो आरो बिथांमोना माबायदि थांनानै दं बा माबोरैहाय ओ रायजो ओ जाबोगासिनो बा संसार खुंबोगासिनो बैफोरखौ जों मिथिना लाबोनानै जोंनि बा इयुथ बा जोंनि उन जोलैफोरनो माखासे बाथ्राखौ जोङो फोरमायथिना होनो हायो। नङा होम
नोंगौ नोंथां। नोंगौ नोंथांनि नोंगौ।
होमबा जोङो औ
औ आदा। दावबायोब्ला जोङो दावबायोब्ला जोङो गोबां गोदान गोदान जायगाफोराव दावबायोब्ला जोङो माखासे मिथिफेरै जायगाफोर बा मिथिफेरै खोथाफोर बा मिथिफेरै गियानफोरखौ जों मोननो हायो जेरै- बबेबा मोनसे जायगायावहाय गुबुन मोनसे हारिया माबादि थांनानै दङ बा बिसिनि बिसिनि थांनानै थानायनि आसार खान्थिया मा? बिसिनि हारिमुआ मा? बिसोरो माबायदि गाननाय गानो बिसोर माबायदि जानाय जायो? बिसोरो गोदोनिफ्रायनो माबायदि बिसोरनि थांनानै थानायनि जिउ राहाया मा? बिसोरनि फरायनाय बिसोरनि लेर नाय बिसोरनि माखासे आसार खान्थिफोरखौ जों सोलोंनानै फैनो हायो आरो जोंनि जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय माखासे गोदान जोलैफोरखौ जोङो बैसोरबायदि माखासे हारि जौगानाय हारि फोरनिफ्राय जोङो माखासे गियानफोरखौ खौ बुथुमनानै जोंनि हारियावहाय बा जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरनो जोङो माखासे गियानफोरखौ जों होफैनो हायो होननानै आं सानो ओंखायनो औ ओंखायनो जोङो ओंखायनो जोङो जोंनि ल खेल ओनसोलाव बेरायनायनि अनगायैबो जों गोबां गुबुन गुबुन जायगा फोराव बा गुबुन गुबुन सोहोरफोराव जों बेरायनानै जोङो गियान लानाया मोजां होननानै आं सानो आरो नोंथां
बेरायनायनि बागै गोबाङानो ओ थांखि लायो माने बेरायनांगौआ जोंनि मोनसे ओ मोनसे सोलोंथाइ होननानै जोङो साननानै लानो हायो जोङो बेरायनो दावबायनायनि बा बेरायनायनि गोबां बाथ्रा मिथिनानै लानो हाबाय नोंथांनिफ्राय ओ दिनैनि बे सावरायनायखौ नैबेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।